हेलौ औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
नोंथाङा माने गोदोनि गोदोनि आरो दानि माने मुब दानि जुगाव मबाइला माने माबायदि जोंनि माबाखौ माने सोलायहोखो आरो माबायदि जौगाहोखो मा होनो एसे नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
ओ थिग बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' जोंना मबाइल फन गैयामोन नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जों बिदिनो ओ गोदो जों न'खरफ्राव जेन'बा मायबाफोर जेंना जाबाबो जोङो एबा जों न'खरफ्राव सोरबाफोर सुबुं रुंसारि जाबाबो जों बेफोरखौ ओ जों जोंनि आलासिफोरनो एबा गोजान गोजानाव थानाय न'खरनि खामानि मावनो थाहैनाय मानसि जों खौरां हरनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो लाइजाम हरनानैसो माने मिथिहोयोमोन आरो गोदो
औ औ नंगौ
बिदिनो जोङो लाइजामखौ बिसोरनिसिम मोनहैनो एबा दैथायहरनो थाखायबो जोंनो बिदिनो खाननै खानथाम गाहाम नांगौमोन आरो बिसिनि सहैनो थाखायनो औ कि तु दा बिदिनो जोंनिया बिदिनो साइन्टिस्ट एबा बिगियानगिरिफ्रा गोबां खहाय खामबाय बिदिनो जोङो मबाइल जों मबाइलखौ दिहुननानै जों दा
औ
जोङो सानसेनि गेजेरजों एबा ओ बिदिनो दसे समनि गेजेरजों फन हरनानै जों खोनथाहरनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ ओ गोदोनिफ्राय ओ दानि जु दानिया जोबोद जेनेबा ओ मोजां जाबाय एबा जोबोद खहाय जाबाय आरो
औ नंगौ
ओ थिग बेबायदिनो ओ जोङो मबाइलफोरखौ जेनेबा जों मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां एबा गाज्रि खामानियाव बाहायबा गाज्रि थिग बेबायदिनो ओ जों उन्दै उन्दै जेनेबा गथ'फोरखौ जोङो हाइ बा बिमा बिफायाफोरा जेनेबा बिदिनो बुरखायनो जेनेबा गाबनायफोरखौ बुरखायनो थाखाय माने दानिया बिदि खुगाफोरजों बुरखानायखौ नुला नङा होमबा नो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो मबाइल फनाव दिहुननानै बिदि भिडिअफोर नायहोनानैनो माने बिसोरो बुरखायना दोनो आरो
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि न'खरनि खायफा खायफा गथ'फोरा माने। मबाइल फनावनो गेम गेलेनानै जोबोद माने गाज्रि जागासिनो। खायफा खायफायाथ' न'खरनि फैसा थाखाफोरखौबो बिदिनो धंस' खालामदों नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो गोदो माने बिदि मबाइलफो गैयामोन नालाय माने बि। बिदिनो दखानफोराव बिदिनो टेलिफन थायोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ बे टेलिफन। फोराव जोङो ओ गोदो रायलायनाय थांनायखौ नुयोमोन आरो माने फैसा होनांगौमोन आरो रायलायनो थाखाय।
औ औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय ओ-सो रायजलायहरनो हायोमोन आरो। ओ नाथाय दा बिदि नंला दा गोबां सोलायबाय। ओ खायफा खायफाफोरा मबाइलाव जों गार। दि नुथाय एबा गाज्रि भिडअफोर बिदिनो गाज्रि फिल्म फोर नायनानै गोबां मो। जोंनि गथ'फोराबो एबा लाइमोनफोराबो जोबोर गाज्रि जादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिग बिदिनो जों मबाइल फनजों। खायफाया मा खायफाया मबाइल फोरजोंनो गोबां रां आरजिगासिनो। बिदिनो जोंनिया जायखौ जोङो फेसबुक एबा मोखां बिजाब बुङो नङा होमबा नों। थां बे फेसबुक एबा मोख। मोखां बिजाबफोरावबो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो रिल्स बानायनानै एबा। बिदिनो ओ खन्थाइ आवरायनानै बिदिनो गावनि सावगारिखौ ससियेल मिडिया। हगारनानैबो गोबां ओ रां आरजिगासिनो आरो ओ। ससियेल ओ ससियेल मिडिया बुङोब्लाथ' ओ ओ ससियेल मिडियायाव जों गोबां रो खोमनि ओ गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो खायसे मानसिफोरा जोंनिया बिदिनो खायसे मानसियाथ' जोबोद दावबायनानै जिउ। खुंबोगासिनो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
बिदिनो खायसे मानसिफोरा गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनानै बिदिनो मबाइल ए मबाइल एबा फनाव फट' खेबखांनानै एबा भिदिअ' ओ खालामनानै बेखौ जोंनो ओ ससियेल मिडियाफोराव हेंगारो नङा होमबा।
औ नंगौ।
बे ससियेल मिडियाफोराव एंगारनायखौनो। जों सुबुंफोरा नायनानै बेफोरनि सिनारिफोरखौ मोजां नुनानै जों बेयाव जेनेबा ओ। अनसायो एबा अननाय होयो बिसोरखौ बिसोर थिग बेबादिनो बिसोर माने दावगानो मोनो। दावगानो हादों एबा बिसोरो। ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां रां आरजिनो हादों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बिदिनो ओ फेसबुक एबा मोखां बिजाबावथ' जोङो गोबां। बे रोखोमनि जोङो भिदिअ' फोरबो नुयो आरो खानसेनि जोङो रासिफोरबो नायनो हायो नङा होमबा नों।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जों इउटुबफोरावबो गोबां जों फिल्म नुयो। आरो जों बिदिनो ओ जोङो बिदि खौरां ओ खौरांफोरबो नुयो। जों गोजान गोजानाव जा जाथाय जादों। एबा जा ओ जाथाय जादों जा बुलाय सुलाय गुन्दुगुल जादों जों बे। बेखौबो मबाइलाव एबा इउटुबाव जोङो। बिदि निउसफोराव नुयो आरो जोंथ' ओ बिदिनो ओ गोदो। थ' जोंनि ओ फा मोनसे समाव जोंनिया बिदिनो अनलाइनबो क्लास जादोंमोन नङा होनबा नोंथां जों अनलाइन क्लास खौबो बिदिनो मबाइल थानायखायसो जों बिदियाव खालामनो हाबाय।
औ नंगौ।
बेबायदिनो ओ जोङो बे इउटुबाव जोङो बिदिनो। मालाबा इगजामनि डेट एबा साख्रिनि एप्लाइ एबा अनलाइन बिदि। फोरखौबो जों माने इयउटुबाव नायनानैनो ओ जोङो मोनथिनो मोनो आरो बेफोरनि सा एप्लाइफोरखौ। औ बिदिनो गोबां जोङो ओ गोबां जोङो नां एबा मिथिनांगौफोरखौबो जों बे मबाइल जोंनो मिथिनाय जायो जों माबा मोनसे रोङाबो जों मबाइलावनो सार्च खालामबाबो जों बेखौ मिथिनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? औ। नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला ओ ओ जोंनि थाखाय ओ मबाइल फना मोजां ना गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने मबाइला दा जुगाव माने गो गोबां जौगानायबो लाबोबाय औ जोंहा बेखौ। माने बाहायनो रोङोब्ला गोबां मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला गोबां गाज्रि होननानै बुंजायो दानिसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरैहाय जोंहा दानि जुगाव जोंहा गोबां माने ब्लगारफोर ओंखारबायना नोंथां औ बेसोरबो बे औ बेबायदिनो बे स्क्रिन टाच मबाइल जोंनो बिसोरबो बेबायदिनो। भिडिअ बानायना हगारनानै इउटुबफोराव माने गोबां बेबायदिनो भिउसफोर फैयो आरो फल'वार्स साबसक्राइबार बारायो बेनिफ्राय बिसोरो गोबां माने रांफोर रांफोर आरजिनो हायो आरो नोंथां औ बे बेफोरबायदिखौ जोङो बेनिफ्राय जोङो बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो बेबायदि मबाइल फन जोङो गोबां गोजौसिम जौगालांनाय बेखौ मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा माने इउटुबफोराव जों माने दानियाथ' जोंहा। बयबो माने। बेबायदिनो मबाइल भिडिअ बानाय हगारनानै गावबा गावनि बेरायनायनि खायसेया नखरनि जानाय लोंनायनि बेबायदिनो गोबां माने भिडिअ बानाय बानाय हगार हगार माने इउटुबाव जोङो फैसा खामायनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो खायसेफोरा नाङा फाङा मबाइलाव गेम गेलेलाबायनानै ओरैनो सम हगारलाबायायनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों। औ बेबायदिनो औ जोंहा माने दानि जुगाव मबाइला जों मबाइल गैया होननानै बुङो मबाइला दानि जुगाव जोंनो माने गोबां हेफाजाब होयो आरो नांथारगौ औ गोदोहायथ' जोङो बेफोरबायदि। मबाइल गैयामोन दङ-दङमोनब्लाबो माने साफा सानैनावल' दङमोन औ जोंहा टेलिफन दं मोन औ जों बिदिनो सोरखौबा आलासि दुमसि खौरां लानोब्लाबो जोंहा न'खरनि माने न'खरनि सोरबाफोर फरायनाय एबा साख्रि मावनाया गोजानाव थायोब्लाबो जों बेखौ टेलिफनाव जोङो फैसा थाइसे बा था फाइनो होनानै जोङो बेबायदिनो खौरां लाहैयोमोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो बेबायदिनो पस्ट अफिसफोराव लाइजाम हरोब्लाबो। सानथाम सानब्रै बेबायदि नांगौ नालाय औ दानिया थ' जोङो माने गोसो जाब्लानो जोङो फन थुनानै खौरांखौ लानो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ औ औ नोंथाङा ओ मोनथिनो नोंथाङा बिदिनो मबाइल फनाव बिदिनो ओ मा मा खामानि मावो आरो नोंथाङा बिदिनो
औ
ओ फेसबुक इउटुबफोराव नोंथाङा ओ मा मा खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ इउटुब बोनोब्लाथ' जोंहा माने इयउटुबनिफ्राय जों गो बां माने गोबां बाथ्रा मिथिनोबो हायो उटुबा माने माने जोंनि जोंनो मोनसे जोंनो गोबां हेफाजाबबो होयो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा गोदोहायथ' जेरै नोंथाङा दहाय बुंखा बुंलां बुंखालांनाय बायदिनो जोंहा जोंहा अनलाइन क्लास जायोमोन। औ बेबायदिनो जोंहा जों इयउटुबनिफ्राय जों गोबां अनलाइन क्लासबो लानो हायो। जेरैहाय जोंहा बिजाब बायनायनि न'फोराव बिजाब बायनायनि उसुबिदा जादोंमोन। ब्लाबो जों बेहाय इउटुबनिफ्रायनो सोलोंनो हायो। औ जेरैहाय जोंहा बेबायदिनो निउसफोर जोंहा निउसफोरबो मिथिनो हायो गोबां गुबुन जायगायाव मायबाफोर जादोंमोनब्लाबो औ बेबायदिनो जोङो बड'लेण्ड रादाब जेरैहाय सानसेनि निउस बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो औ जोंहा आरो उइटुबाव जोङो गोबां माने बेबायदिनो जोंनि बोसोन होनाय माने फरायनायनि बागै माने गोजौआव फरायसाफोरखौ गोजौआव दावगालांहोनाय बेफोरनि बागै जों गोबां माने बोसो सोन मोनो आरो नोंथां औ फेसबुकफोरावथ' फेसबुकावबो जों बेबायदिनो एखे रोखोमैनो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ जोंनोथ' दा मबाइलखौ जोंहा साख्रि-बाख्रिनि अनलाइन खालामनोबाबो जोंनो मबाइलखौ नांथारगौ औ जोंहा बे मबाइल नङा मबाइलाव जोंनो अटिपि नि माने अनलाइन खालामोब्ला जोंनो अटिपि पिनि गोनांथार जायो आरो नोंथां औ अटि पि नङाब्ला माने जोंहा अनलाइन खालामनायफोरा जायाखोनो होननानै बुंनो हायो।
औ औ माने औ दानिया न' खराव जेसेबां मानसि दं माने ओ खासेयाव माने गंफा गंफा मबाइलनि गोनांथि जाजोब्बाय आरो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों माइबा मोनसे एकाउन्टफोर खुलिनो थाखायबो जोङो बिदिनो ओ‌ गावबा गाव नामाव मोनसे मबाइल एबा सिम नांगौ जायो आरो अटिपि मोननो थाखाय नङा होमबा नोंथां? औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाब जानांफैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों मबाइल फननि बागै सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे